थां
इ एस
हेल' नोंथां अ खोनादों ना?
औ खोनादों
अ आं ओरैनो रायलायनो कल हरदों आरो ना दा माबोरै नोंथाङा मोजां ना गासिबो
औ मोजाङैनो दोङो नोंनाबो ना
अ मोजाङैनो दा मा खालामनायसोमोन नोंथाङालाय
ओ ओरैनो जिरायना दोंथ'यो।
आच्चसा औ ओ आं बिदिनो नोंथांनि बारै खोनानो मोनदोंमोन आरोना आरोखि नोंथाङाबो ए आइ नि बारै एसे गोसो दं आरोना ए आइ नि खामानिफ्राव नोंनाबो स' एसेसो बिनि बारै रायज्लायनोसै नामा ए आइनि बारै औ आं जाजेननोसै खोमा ने ए आइनि बारै आं
ओ नों ए आइ नि बागै मा मिथिगौ माने ए आइ आ मा? बेखौ मा मा मिथिगौ नोङो आइनि बागै?
औ आं नोंना आं मा मिथिगौ ए आइनि बारै बिनि उनाव नोंबो खिथाबानो जाबाय नोंबो जाखिनि मिथिगौ। नङा होनबा ओ लाइक आजिखालि माबा आर्टिफिसियेल इन्टेन्सहोनो ना ए आइ खौ हायो। आजिखालिनि सबसे देरसिन टेक्न'लजि होननायखौ इखौ बुङो ना जोंनि दा दानि जि जौ माने दानि दिनाव ओमफाय जेराव जों बे ए आइया जोंखौहाय थानायाव जानायाव फरायनायाव रायलायनायाव जेरावबो मदद खालामो नङा हबा बे ए आइ या आजिखालि जेरै बुंनो थाङोबा जोंनि भइस एसिसटेन्ट नोंनि खुगानि खुगाजों मा बुङो बेखौनो खोनाहरो जेरै ग जों सिरि होनो ओमफाय गुगोल एसिसटेन्ट बेखौनो मा होनो जों गारि सालायनायफ्रावहाय ड्राइभिं फावहाय बुंनो हायो गुगोल एसिसटेन्ट गारिफ्राव अनोथा गारि माने सेल्फड्राइभिं हारसिं गारि सालाय जेरै टेस्ट लानाय खोनादों ना आरो जेरै मेडिकेलावबो दं बिनो ए आइ एया माने आजिखालि मा देरलांगासिनो आरोना लासै लासै माने आरो जोंनि हाबा - हाबाफारियावबो जोंनि दिननि जा जा हाबाफारि मावो जा जा खामानि मावो बेफोराबो मदद खालामलांगासिनो नंङा होमबा जेरावबो जों बाहायनो थांनो नुनो मोनो नंङा होमबा आरो जेरै आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स होनोबा माबे
आं मोनसे बाथ्राखौसो सोंदोंमोन जे ए आइ होनोब्ला नों मा बुजियो दा जेनेबा सोरबा सोंबाय नोंखौ मा एयार बियो जुदि बिसोरो मिथिया बेनि बागै नों बेखौ माबोरै एक्सप्लेन खालामगोन बिसोरनो ए आइ आ माजिराद
ए मोनसे टेक्न'लजिसो आर ना जेरै जों बेखौ जोंङो सिस्टेमनि हिसाबै बानाय मोनसे लेंवेज थायों लेंगुेज होनना बेजोंनो बानाय आरो मोनसे कम्पिउटार ग्राफिक्स थायो जि पिअ थायो मार गेदेर- गेदेर मोनसे सिस्टेम थायो आर ना बेजोंनो बेखौब फोरोंङो जोंनि जे जेसेबां जे जोंनावहाय नलेज दंना बे वालल्डआवहायो बिसिबां नलेजआ बे ए आइ नाव दंजोबो आरो ना बेखौ सोना होजोबो दा बियो जा खामानि मा खामानि दं बेफोरखौ गासिबो रोंजौगबो मावनो बियो नाथाय जों बाहायनो र' रोंनांगौ बेखौ खुनु माने मानसि बादियनो नाथाय मानसि बादि साना नाथाय बेनावहायो जेसेबांनि माबा फरायनांगौ गोनांथि दं इनफरमेसन सेनजाया होनो जोंङो बे बिनाव दंजोबो आरो ना गासिबो बेखौनो नेनाययो आरो ना
औ बेखौ बुंनो हायो माने बेखौ ओय बेबादि ट्रेन खालामो जे बियो मानसिनि बायदि साननो हायो । सोलोंनोबो हायो माने ओ गावनि मोनसे डिसिजन लानो हायो बाट जुदि बिदिब्ला नों मा सानो ए आइआ मानसिनि बायदि सानथारनो हायो नामा?
ओंहो आंनिबा मानसि बादि साननो हाथारा जेरै आंङो
ओ बेयो मोनसे मोनसे टेक्न'ल'जिसो बियो मानसिनि बायदि साननो हायोब्लाबो मानसिनि बायदि सोलोंनो हायो थायोब्लाबो बेनाव मानसिनि जि फिलिंस थायो बेफोर बायदि फिलिं फिल खालामनो हाया आरोना बियो जास बेनो जा जोंङो फोरोंदों बे फोरोंनाय खिनिखौल' जो बे खालामनो हायो ।
औ नंगौ जेरै जेसेबां डाटा दं बेनावहाय एसेसो सानो नाथाय इमानबो सानो बे साननायावबो बे डाटा हिसाबैनो जेरै इनफरमेसन दं बेयावनो बिनि गेजेरावनो बे साननानै खिथायो आरो ना जेरै नों बे ए आइ खौ फोरोंबायनो टु प्लास टु होनना फर होनना फोरोंबाय बेखौनो बेयो ओरैबायदि साननो हागोन आर ना टु प्लास टु बा फर बा जोंङो टु माइनास टु बा जिरबो खालामनो हायोना बेखौ बे गावनि गेजेरनि नलेजावनो साननो हागोन आरो ना इनभाइरनमेन्टनि सिङांव मोनसे बुंना नोंङो मा होनो मोनसे सारकोल मोनसे गलनि सिङांव नों मोनसे बुस्थु दोनोबा बे बुस्थुआ जेबो जायगायाव थांनो हागोन नना बेयो नंङा होनबा नाथाय बे बुस्थुआबो सारकेलनिफ्राय बारनो हागोन नामा हायाना बे बुस्थुआ आरो बे सिङांव थानाय बुस्थुआ ए आइ बे सार्कोलखौ बारनो हाया बे सारकोल हिसाबै जा मसिनि बानायनो हायो बेखौ बानायजोबनो हागोन आरोना बियो साननानै नाथाय मानसिफ्रा माबेब सार्कोलनिफ्राय बारनानै साननो हाग्रा मानसि बियो माने बेयाव न बियो बिदिबा बेखौ जों बिदि बानो हागोन ना मानसिफोरना बिदि दं आरो ना गोहोदों आरो बोलोदों बिदि साननायनि आरो एनाव दा गैथवा बियो कमन सेन्स बादि एसे खम दं आरो ना जा बुङो बेखौनो खालामो बिसोर गावसोरनो सानना बुंनो रोङा आरो ना ए आइफ्रा
नों सानोना बेफोरबादि ओ जेनेबा ओ फिल खालामनो हानाय बेफोरबायदि इमसन्स माबानो हानायबो उनाव खालामहैनो हागोन हागोन होननानै
औ बिदिथ जालांगोन आं नुदोंमोन आंथ‌ खोनानो मोनदों एजि आइदि होनोना एजि आइ ए आइ फैगासिनो बे एयइआ बिदि जानो हागौ होनदों दा बिनि बारैनो डेभेलप डेभेलप खालामगासिनो एजियानि बारै खोनासंनो लुगैदोंबा एयजियाया मा बारैहाय खिथानो नोंनो
औ खोन्थादो
नै मिथिगौआ बेनि बागै ना मिथिया
ओहो आं बेनि बागै खोनायाखै
आतसा दे होनबा आं बेनि बागै खिनथानिसै एयइजिया आरतिफिचियेल जेनेरेल इन्टेलिजेनसार ना जोङो इंलिसाव बिदि बुङो माने बे ए आइआ माने गावनो माने देहाया सोलोंनो हायो साननो हायो आरो बुजिनो हायो माने सब जाबादि मानसि खालामो ना बिदिबादि मानसि बादि साननो हायो बे एजि आ आ मिथिबायना
बेयो ओ बेखौ माने ओ सिस्टेम ओरैनो माबा बानायदों ना माने रबटिक्स
एसे सिस्टेम बानायग्रोगोन एसे सिस्टेमाव डेभेलप बानाय माने बेखौ एसे सिस्टेमाव बानायग्रोना उन मान बिदि सोना होगोन आरोना इदि साइदनि जागोन उनावहाय उनावहाय बिदि हाबाफारि नुनो मोननांगौ आरो बिदिनो आरोना जेरै मानसि साननो हालांग्रा जालांगोन आरोना ना इजिआय होनो बेखौ मानसिफ्राा सानगानो आरो ना साइनतिसफ्रा बेखौ देभलप बानायनो सानगासिनो नाथाय आजिखालिनि दिनैनि ए आइ नि बादि नङा आरोना बियो ना एज आइआ मोनसे लिमिटेड जानाय नङा ना मोनसे जायगायावहाय थाबथानाय नङा आरो ना बेनिफ्राय फोलाव फोलाव लांगोन आरोना थाबथानाय नङा बेयो जेर सारकोल सिङावहाय बे सारकोल लांनायखौ बन्द खालामना दोनदों नाय ना मोनसे बिदि नङा आरोना जाया खौ बारलांनो हागोन इयो बिदिखौ डेभेलप बानायनो नाजागासिनो आरोना साइन्टिस्टफ्रा
बो जों दा नुनो मोनदों दि ओ ए आइ डेटा सेन्टारफोराव गोबां माने दै बाहाय नायनि गोनांथि जायो ओ माने बिसोरनि हितखौ लिमिट खालामनानै लाखि लाखिनो थाखाय दा बेफोरनि बागै नों मा सानो जे ओ
आं एज आइ नि बारै खिथाग्रोनोसै नामा
आतसा दे बुं दे
अ जेरै मा होनो ला एगजामपोल ओ जेरै मानसिया सासे मानसि मानसिया मेथ्सखौ सल्भ खालामनो हायो सलबाथा लिरनो हायो ओंखाम ओंख्रि संनो हायो गारि सालायनो हायो गोदान माबा लेंगुवेज सोलोंनो हायो चेस गेलेनो हायो नङा होनबा डिजिसफोरखौहाय बेयो मा मुलि नांगौ मा मुलि नाङा बेफोरखौ साननो हायो नङा होनबा नाथाय दिनैनि ए आइफ्रा मा दिनैनि एआइफ्रा मोनसे मा ओनो गावनि हाबाफारियावल'। बियो मोनसे बुस्थु खामानि मावनो हायो आरोना होननाय बादियै। माने मोनसे हाबाफारिनिफ्राय मोनसे हाबाफारियाव बारलांनो हाया आरोना बियो। सुइदस खालामनो हाया सोलायनो हाया मोनसे। मोनसे हाबाफारियाव इदि सोलायनो हाया। माने खिथायालासिनो बेनो हारसिं गावनो सोलायनो हाया साननानै। कि दा सोलायनांसिगोन जोङो बेयाव बिदि जाबाय होनना बिदि सोलाया। ओमफाय बियो मोनसे स्पेसिफिक माने मोनसे जा खामानि दं बेयावल' आरो मावो। बियो। जेरै बेखौ जों खोनानो मोनदों मानसिया जि पिटि जेमिनानाय सिरि गुगोल मेपफ्रा। आरो बिदिनो एजि आइआ जेरै फैगोन बोसोरनि ए इआ। माने एनि टास्क माने एनि जायखिजाया खामानि मावनो हागोन बे मानसिफोर बादिनो सा--। साननो हागोन जेरै एगजापोलस थानाय बाददि। आरो गोदान सोलोंनो हागोन बे मानसि बादि गोदान बुस्थु सोलोंनो हागोन इयो। सोलोंनो हाग्रा जिरिं दानि ओ। जों सोयोसो नाथाय बियो गावनो सोलोंनो हागोन जोंनिफ्राय रायलाय रायलाय गावनो सिलोंलांगोन बियो। बिदि बुस्थुनना इदिथारनि मोनसे ओ जेरै। मोनसे ए आइ आ केलकुलेटार दे। ए माने साननायावहाय मोजां केलकुलेसन नोंनि मा मेद। अंक'फोर साननायाव बांङाय मोजां जायो नोंङा ओनबा मोनसे केलक--। कुलेटर बादि बियो ए आइ आ ओमफाय एजियाया मोनसे इउमेन बादि आरोना। इउमेन बाडि। आरो दाद दा खालिथ' ए एजिया फैथ'वाखै नाथाय फैगोनबो। बोसोराव फैनो हागौ आरो ना मा दाथाय बियो। माने माद पावारफुल माट बोलो गोरा ना बिसोरियाया। माने दानियाएद' बांद्राय बुजिया नाथाय जुदि बे बुस्थुखो लाबोयोबा माद। मो माबाबो खहाबो जानो हागौ बा मोजांबो जानो हागौ उनावहाय मिथिया मा जागोन नायनोसै। दा नोंथाङा मा सोंगोमोनलाय।
माने ओ बे ओ जुदि एआइ आ बेफोरबायदि ओम मान--। मानसिनि खामानिखौनो मावनो हानाय मानसिनि बायदि माबानो हानाय जालाङोबा। होमबाथ' मानसिनि गि जि। खामानि मावनोय माने ओ अपरसुनि--। बिफोरा गोमालांनो हायो बिखो मा सानो। बिदि जाहैगोन नामा।
बिदिनो अपरसुनिटिस गोबालांगोन बिनि थाखायनो आजिखालि नि जे मानसियाना। बियो लासैबाय लासै लासैबा लासै गावखौनो। गोरा माने गावखौनो माद--। इन्टिलिजेन बानायलांनांगोन आरो ना जे गोदो बिद--। बिदिमोन आरोना बिदि बानायबानो जायोमोन बांद्राय जेबो खालामनांला दा नायद दा बिदि नोंला नों गावखौनो बे। ए जुगनिहासाबै गावखौनो नोङो देरहालांबाय थानो नांगोन आरोना ना सोलोंलांबाय थानोा जुगनि हिसाबै। दा जुगा बिदि नांसिगोनना बेखौ सोलोंनांगोन। जेरै आजिखालि नर्मेल बुस्थुफोरखौलाय डिजाइनफोरख--। खौलाय माने नर्मेलफ्राबो एमान नर्मेल नर्मेल जे एमान इजि माने मा। एमान आसान आसान बुस्थुखौहायो मान गोरलै गोरलै बुस्तुखौहायो जोङो। माने गोरलै बुसथोफोरखो जोङो बानायनो बानायबाबो जेबो लाब गैला आरो ना जेरै गोदोहाय। गोरलै वेबसाइटफोर बानायबानो। मारग ला माबा फैसा मोनोमोन मा नोंखौ सानोमोन आरोना गोरों होनना दा जुदि नैखो बानायाव--। बाना नोङो माने जेबोआनो नोङानो दा मा जोंनि जुगाव हायो। दा बेनिफ्राय आरो मोनसे एडभान्स जानांगोन आरोना गोरोंसिन जानांगोन। बे जुगनि हिसाबै नोंबो देरलांबाय थानांगोन। माने जुगा जेसेबां देरलांगोन एसेबां अपरसुनिटिसबो फैगोन एसेबां नोंनाव हायो ओ लामा खुलिना होगोन ना बे खामानिखौ मावनो हासिगोन नोङो सानदों माने मा के आंनि बिफा वेबसाइट फोरखौ लालांजोबसिगोन बानायनानै बेफोरो बेफोर बुस्थुखौ लाजोबसिगोन ए आइनो अब्लालाय जोंनाव मा खामानि थावगोन बिदि नङा मानियाव नोंनाबो जेरै जुगै जुगै नोंनाबो लामाया बेलेग बेलेग लामा खुलिलाङो दा बेलामै बन्द' जानो हागौ बे लाम बन्द जाबा बेलेग लामा खुलियो बे लामाखौ नागिरनो रोंनांगौ नाथाय लामायानो लामा दं आरो ना जों बे लामाखौ नागिरनो रोंबानो मेरला नोङो मोजां जायो आरो ना नङाबालाय मानसियालाय बेखौ मानो लाबोगोन ए जे बुस्थु माबा बिदि दंबा माने लामाया जेरै नों मानिना ला एगजामपोल बायदि बायदि बुङोबा ओ मोनसे एक्सेल एम एस एक्सेल ना मा होनो बेखौ जोङो इमान बानायलायलायला दा दा ए आइ आनो बानायजोबनो हायो। नाथाय जोङो दा ए आइ खौ बाहायनोनो रोङाबा मानसिया होमबा एक्सेलखौ बानायगोन नामा दा
नाथाय बेफोर बेफोरबादि बानायनायनि थाखायनो जे मानसिया